औ नोंथां माबायदि खबरा नोंथां? औ खोनाजोब्बाय दे।
औ मोजाङैनो औ मोजाङैना खबरफोरा?
औ आंनिया बे बिदिनो गेजेरावासि दं नोंथाङा नै दासो ओंखाम जाखांनानै सानजौफु नि ओंखाम जाखांनानै नै नै दसे बारजा र' लामाथिं फैनानै नोंथांआलाय माथो खालामदों?
आंबो दा बिदिनो ओंखाम जानानै ओरैनो माने बा बाहेराव माने बार जादों आरो माने दाथ' बोथोरा गरम नालाय गरमनि नि थाखाय माने न' सिङाव थानो हादिआ।
ओम
बाहेराव एसे ओरैनो दंफैयो आरो
औ दे अब्ला जों टपिकखौ मा लागोन नोंथां
जोंथ' दा माबानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां ओ माने जोंनि सुबुं समाज एबा लाइमोनफोरनि गेजेराव माने मबाइल बाहायनाया लाइमोनफोरखौ माबोरै गोहोम खख्लैदों माने बेयाव खहा खालामनायनि सायावबो जों सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे माबोरै माने मुलामफा खालामदों आरो माने मबल मबाइल बाहायनाया
अ
बेयावनो जोङो लाइमोननि उन्दै बैसोनिखौ जों हमनांगोन माने उन्दै बैसोनि लाइमोनफोरा माने मबाइल बाहायनानै माबोरै गावखौनि गावनि जिउखौ माने बरबाद खालामदों एबा लाइमोन फोरा बिनिफ्राय मा सोलोंथाइ लानो हादों बिनि सायाव आरोना जों एसे सावरायनोसै आरोना नोंथां
नो अब्ला आं सानो ओह लाइमोनफोरा थ'आओ दासान्दियाव ओ गासिबो लाइमोन फोरानो मबाइलजोंनो सोनारनानै दङ होनजा जायो आरो उन्दैनिफ्राय लानानैनो गोदोरसिम ओ मबाइलजोंनो सोनारना थानाय समाव फैबाय आरो मानसि फोरा आंनि आं होनोब्ला ओ दा नुनो मोनदो गासिबो उन्दै उन्दै गथ'फोर जाय गथ'आ थाबायनोनो रोंथ'वाखै ओ बिसोरनि बिमा बिफायाबो माने गावसोरनि मबाइलखौ ओ गाबगानायनि थाखाय औ बुरखायनो थाखाय बिसोर होना दोनो अब्ला बेयाव ओ गथ'फोरा ओ बेयाव मोनसे अयभास जानानै थायो आरो ओह हुदा जानानै थालाङो जेराव मबाइलखौ मोनबाथाय गाबगायो गथ' फिसाफोरा माने बेयाव ओ गथ'फोरा मा मा नुयो होनबा बेयाव ओह स्क्रल बानायबाय थाबानो गोजौआव दावखोबाय था आखायदो बेयाव बेलेग बेलेग औ बेलेक बेलेक रिल्स नुयो बेलेक बेलेग सावगारि नुबाय था थायो अब्ला गथ'फोरा बावगार हाबनानै ओ रियेलिटिखौ बावगार हाबनानै मोनसे बेलेग दुनिआव हाबना थाहैयो आरो औ
बेखौनो नायबाय थानो लुुबैयो आरो ना
नायबाय थानो लुुबैसिगोन ओमफ्राय बे गथ'आ सानफ्रामबो नायै नायै नायै नायै मोनसे समाव अय पास जालांजोबसिगोन आरो जेराव बिमा बिफाखौबो बे ताल मोना जालांलायसिगोन सानसे समाव अब्ला बिहा क्लास वान टु फरायनाय सिम मोनफैनाय लागै बिहा मोनसे अय फास जाबाय। उन्दैनिफ्रायनो एसे देरजासिम अयभास जाखाबाय नालाय। बियो फरायनायावबो बारा गोसो जनायखौ आथिखालाव नुनो मोननो नागिरा आरो। फरायनो होब्ला बिसोरो मबाइलखौसो बिनानै गाबगोन आरो ओमफ्राय मबाइलखौ नाय नायबाय थानाय समाव बिसोर गथ'निफ्राय सेख'बाबो बिसोरो अख्राय गाबनायखौ नुनो मोनो आरो। इदि नुनो मोननाय जायो आथिखालनि जुगाव। बिसोरनो दानि अनलाइनाव नोंनो एडभार्टाइस मथेबो माने। लेथ्रा लेथ्रा सबिफोरबो देखायनाय जायो बेखौ बिसोर नुफ्लांबा‌ बिसोरनि खर'आ माने बुजिस' हायि। खर'आ माने अ गोसोआ गाज्रि जालांनो हमो आरो सोलायनो हमो। बिसोरो नुथाव नाङि। पिकसारफोर एबा सबिफोर नुबा माने बिसोरो। सानख'नो हायि खर'आ उन्दैनि उन्दै ब्रेना। माने बुजिस्लाबनो हायिया माने नेगेटिभथिं थाङो आरो। बेनिखायनो बेफोरावबो बहुद गोहोम खोख्लैया दं। आथिखालावथ' बुहुद गथ'आनो मबाइल बाहायो दानि जुगाव बेफोरनि ओ बेफोराव गोग्लैनायखौ जों बुहुत नुनो मोनो। गोबांखौनो नुनो मोनो आथिखालाव ओमफ्राय औ औ।
औ फारसेथिं नायोब्ला ओ फारसेथि नायोब्ला मोजांबो गथ' फिसाया जेनेबा। अनलाइनाव गेम गेलेबाय अब्ला गेम गेलेब्ला बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरजों रायज्लायनो मोनो। जेराव बिसोरनि एसे आइकिउआ एसे बारायो आरो जेनेबा नोङो औ।
गुबुननि माने दुनियानि ओ गुबुननि दुनिया माने। साइडनि मानसि जायगानि मानसिफोरजों जोङो माने।
औ अ औ अब्ला बिदिनो राय्लायनो रोंनाय। स्किल्सफोरा बाङो गथ' फिसानिया ओमफ्राय गुबुन मानसि बोरै रायलायनांगौ बोरै बेब'हारै रायलायनांगौ बेफोरफोरखौ थबनो रोङो आरो गथ' फिसा। फिसाफोरा आरो बेल' नङा मबाइलाव रिल्सफोर नायबाबो एबा ओ नोङो भिडिअफोर नायबाबो बिनिफ्रायबो बुहुद सोलोंनाय। ओ मोनसे माबा थायो सोलोंनो गोनां। रों-रोंनांगौ बुहुथ आयदाफोर मोनो आरो गथ' फिसाया बेयावबो मुलाम्फा
बेजों जोङो माने सासे गथ'आ मोसानोबो सोलोंनानै
औ मोसानोबो सोलोंनो हायो माने बे बेयाव नुनानै जेनेबा हमनानै हमनानैबो लाजायो जोङो दा ओरैनो एगजामपोल महराव। सासे गथ' फिसाया उन्दै बैसोआव मोसानाय नुबाय ओ गावसेबां गथ'खौ आरो नुनानै बियो बिफानि सिगांयावबो होननो हागौ दा बाबा आंबो मोसानो लुगैदों। जेनेबा आंखौबो एदमिसन खालामना हो। बिदिबो होननो हानाय ओ जायो आरो अब्ला बिफाया एदमिसन खालामना होनाय लोगो लोगो। बियो नेसनेल लेभेलावबो थांनो हागौ जाहैनो हागौ। बिनिफ्राय इन्सपायार जानानै इदि आरो मोजांथिं नायोब्ला औ।
माने मोसानाय एडमिसन मोनाबाबो माने मबाइलजोंनो नायै-नायै माने
औ औ इयावबो इय मो मोसानायखौबो ओ बियाव बेनिफ्रायबो सिखायनानै माने स्कुलफोरावबो नोङो मोसाहैनो हानाय जाना थायो आरो माने। मानसिफोरा दानियाथ बेयाव टुटुरियेल भिदिअ मोनो ओ इउटुबफोराव नाय बुहुत माने सहाय मोनो आरो।
माने इउटुब फेसबुक इन्सटाग्रामफोरावबो माने गोबां माने इडुकेसनेल लाइननि माने चेनेलफोर एबा पस्टफोर होनाय जों नुनो मोनो आरो। आरोना नोंथां दा बेफोरनिफ्रायनो जोङो गोबां नलेज बुथुमना लानो हायो आरो।
औ औ नोंथांनि नों नोंथांनि बादिब्ला ओ माबायदि ओ जानांगौ जेनेबा गथ फिसाफोरा माबायदि ओ लाइमोनफोरा माबायदि बाहायनांगौ मबाइलखौनो दा एसे बेखेवना खोन्थाबानो जाबाय
मबाइलखौथ जोङो बाहायनांगौ बाहायनाया माने बेयावबो मोनसे लिमिट थायो आर ना। माने मबाइलफोर सासे गथआ माने बांद्राय बाहायबाय थाबाबो जोंनि मेगनफोरा मा नुवा एबा बोरैबा जालाङो आरो मेगननि पावारफोरा। माने बैसो जाबाथाय माने मेगना ससमा गाननांगौ जायो। एबा माबा मोनसे गाननांगौ जायो आरो ना दा बेनिखायनो जोङो मबाइलफोरखौ होयोबाबो दसे समनि थाखाय होनांगौ आरो। गथ उन्दैफोरनो ओरैनो एसे दसे रंजानायनि थाखाय नाथाय बे बेखौनो अभार टाइम होबाय थायोबा माने बेयो गथआ हेबिट जानानै मबाइलखौल बिबाय थानाय जायो आरो माने मबाइल नङाबानो ओंखाम जायि एबा थानो हायि एबा गाबनाय बेफोर जायो आरो दा बेफोरनि थाखायनो
औ
सम समल' गेजेर- गेजेरल' माने एसे बुरखायनाय नामाव ओरैनो होनो हायो आरो ओमफफ्राय बेजों लोगोसे जोङो एसे देरसनाय बैसोफोरनिखौ नायोबा जोङो दा देरफुनाय क्लास ओइट नाइन टेन एबा मेट्रिक होनाय बेफोर फरायसाफोरखौ जों नायोबा माने दानि जुगाव उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो फरायबाय थानाय बैसोनिफ्राय ओफ्रायनो जों मबाइल लानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंथ गोद गोदो जोंनि समावथ जों माने मबाइलखौनो दांफेरनो मोनाखैमोन आरोना नोंथां आरो बे समाव जोंनि जुगाव माने जोंना फन रायज्लायनायनिल मबाइल दंमोन आरोना नोंथां माने बेबायदि नेटफ्लिक्स होनानै भिडिअ नायनो हानाय एबा बिदि मबाइल गैयामोन आर ना नोंथां। बेनि थाखायनो जोङो मानिे बेफोर मबाइलनि बाहायनायखौ जोङो इदि माने मोनाखैमोन आरो दा दानि जुगाव माने जोंना ने नेटफ्लिकस सोबानो एबा रिसार्ज सोबानो जोङो भिडिअ माबा मोनसे रिल्स एबा माबा मोनसे जोङो नुनो मोनो आरो ना दा बेफोरनि नि थाखायनो जोंनि गथ' गथायफोरा माने बांसिन नायग्रा जाबाय आरो भिडिअ नुबाय थानायनि थाखाय
औ
ओमफ्राय दा
आथिखालावथ आरो आनलिमिटेड नु ओ नुनो हायो जेराव जोबदोनो थाङा नेटफेकफोर ओ बेनि थाखायनो नायफ्लांबा नायबाय सरा जालाङो आरो ओम ओमफ्र ज'आ जालाङो आजिखालिनि लाइमोनफोरा
माने दा माने इन्सटाग्रामजों फेसबुकनि गेजेरावल' मानसिफोर फोरा थानानै कमेन्ट हरलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना माने सोरखौबा मोनसे कमेन्टनि गेजेरजों राय एबा बुंहरनाय जों नुनो मोनो आरो ना दा माने बेफोरखौ जोङो मबाइल बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आरो फरायनाय समाव आरो जोङो फरायनाय समाव जोङो माने मबाइलखौ लानायनि गेजेरजोंबो जों माने अबावबा मोनसे खौ हायिखौ जोङो मबाइलाव नायनानै जोङो एन्सार दिहुनन्ना लानो हायो आर ना दा जों मबाइलाव क्रम दङ क्रमबाव ब्रउजारनि गेजेराव जों माने
औ
माबा मोनसे कुइसननि एन्सारखौ हायाखै एबा बुजियाखैबा जोंङो बेयाव सार्च खालामनानै थुबानो जों मोनो आरोना नोंथां आरो दा जोंङो बबेबा मोनसेनि मेथसफोरनि फरमुला एबा कुइसनखौ बुजियाखैबा जोंङो इउटुबाव सार्च खालामनानै बेनि बागै जों भिडिअ नायनानै नानै जों गावखौनो मोनसे कमपियार माने सोलोंना लानो हायो आरो ना नोंथां दा बेफोरनि गेजेरजों जोंङो मबाइलनि बाहायनाया माने मोजांबो खालामो आरो जोंङो जोंखौ माने एसे गाज्रिबो खालामो आरो बुंनो थाङोब्ला आरो ना नोंथां आरो मबाइलखौ जोंनो गोनांथार नांगौ जायो मानो होनबा जों माने मबाइलानो सुबुंनि मोनसे लोगो हिसाबै जानानै थाबाय आरो दानि जुगाव माने माबा मोनसे खामानि मावनोबाबो जोंङो अनलाइनजोंसो मावनांगौ जायो आरो ना दानि जुगाव माने डिजिटेल जुग जाहैबाय नालाय दानि जुगा दा दिडिजिटेल जुगाव जोंङो गावखौनो डिजिटेेललि खारफानांगौबा माने जोंङो मबाइल थानांगोन आरो नाथाय मबाइल थानायनि गेजेरावबो जोंङो बेफोरनि बाहायनायनि रोंगौथि एबा बाहायनायखौ जोंङो मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन आरो ना नोंथां दा जोंना
जोंनि टाइमा बारलायबाय दे अब्ला दोनथ'लायनोसै
दे दे नोंथां दे